खोनाबाय अ खोनाबाय दे।
आतसा आदा
औ औ
दमासि फोरबोनि एसे सावरायनो सा सावरायनसै नामा?
औ औ दे सावरायजागोन दे।
नोंसिनिजों दमासिखौहाय ओ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
अ आदसा दमासि होनोबाथ' बियो ओ दमासिया जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगारहायै फोरबो ओ जायखौ गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोनहा फालि बोदों ओ दायो गोदोनि दमासि फालिनाय आरो दानि दमासि फालिनाय गोबां फाराग ख' जों नुनो मोनो। ओ फ्रायनो गोदोहाय दमासिखौ बांसिन गुरुतथ' होनानै फालियोमोन। होननानै जों मिथिदों। आरो दायो जोंनिथिंजाय एसे खम नुदों दमासिखौ ओ थारैनो जोंनि मिथिनायाव ओ आरो जोङो फालिनायाव दमासिखौ जोङो ओ माग दाननि नङा होमबा ओ माग दाननि से अक्ट'आव
औ
माग दानि से अक्ट'खालि बे मागो दमासिखौ औ मागो दमासिखौ जोङो फालिनाय जायो खारन बे मागो दमासि फालिनायावहाय जोंनि आबादारिफोरजों गोबां सोमोनदो दं ओ बे मागो दमासिया ओ जायनि थाखाय जोङो गायै फुयै जे आबार मोनबाय माइ मोनबाय बै माइ गोरलैखौहाय जोङो बिदिनो
उ उ
लाय जुमाइ गोरलै बोखांबाय बे माइ गोरलैबो खांनायनिजोंनो जोङो फिथा सिथाव लादु बायदि बायदि बा औ माइरं गोरलै बै माइरंगोरलै जोंनो बायदि बायदि रोखोमनि जोङो जानाय लोंनाय जोङो बानायोमोन आरो
मा मा बानायनो हायो जेन'बा माइरं खौ
ओ माइरंखौ जोङो जोंनाथ' गोदो माइब्राबो गायोमोन नालाय दासिमबो गायो माइब्रा माइरं जोसा माइरं ओ बिदिनो गरग'थिया बायदि बायदि रोखोमनि माइ गायो बर' फोरा आरो दायो माइब्रा जोसाखौनो जोङो फ्रायनो दमासि फोरबोआव जोङो बाहायो
माइब्रा माइब्रा माइरंनिफ्राय मा मा आ बानायजायो जाग्रा जिराद आदा
आतसा ओ माइब्रा माइरं ओ बुं बुंनो थाङोबा बे दमासि फोरबोजों एंगारहायै सोमोनदो दं माइब्रा माइरङा ओ बेयो माइब्रा माइरंजों जोङो माइब्रानि जौ बिदैबो जोङो बानायनो हायो
औ
आरो बेजों लोगोसे जोङो माइब्रानि जे मा होनोमोनलाय सौराय गोरान बेजों सौरायगोरानबो बानायनो हायो माइब्राजों आरो जोङो लादु लादुबो जोङो औ लादुबो जोङो माइ जों बानायनो हायो लारु लारु औ लारु लारुबो जोङो बानायनो हायो आरो एनथाब एन थाबबो जोङो बानायनो हायो
एनथाब ओ
बिदिनो बिदिनो आथिखालाव थ' गोबां सोलायबाय नालाय बिदिनो माइब्रा माइरंजोंनो गोबां औ आइटेम आरो गोबां आलादा आलादा जाग्रा बानायनो हायो आरो
ओरैनोथ' ओ मा होनो जौ बिदैखौबो माइब्रानि बानायनाय नुयो
औ औ औ
दा बे जौ बिदैजोंहाय माइब्रानि जौ बिदैखौ माबोरैहाय बानायो आदा एसे फोरमायना होलाय
अ ओ बेयो माइब्रा माइरंखौ थ' जोङो मिथिखायो नङा होमबा ओ माइब्रा माइब्रा माइरंखौहाय जोङो सुनानै ओ मोजां संनानै आरो सुनानै मोजां सुनानै लानानै ओ संनानै बेखौहाय ओ एमाव एमावखौथ' जों फ्रायनो मोन थिखायो नङा होमबा बे एमाव खौहाय थाइसे बा खावसे ओरैनो बा किजिसो ओ माइब्रा नि ओंखामावहाय बा किजिसो ओ जखानि जोंब्ला माइब्रा माइरं थाबाय बेखौ संबाय बा किजिसो बिनि गेजेराव आ ओ थाइसे नङाबा बिनि खावसे एमाव फुननानै ओ बे जे एमाव फुननाय संनाय बेखौहाय ओ हरसे दोनबाय ओ थालेर बिलाइयाव बा संग्रायाव जोङो हरसे दोननानै ओ बेख खौहाय अखानायै ओ जेब्ला गुरै जाबाय ओ बिदै ओंखारबाय ओ बेखौहाय दाबखाफ्राव सोबाय आरो। ओ मोनसे गोदोथ' दाबखा गिदि गि दि थायोमोन ना बेयाव दाबखायाव सोबाय दा बेखौ औ औ बे गावस थानानै ओ बियो ओरैनोथ' हरब्रै हरबाफोरजोंबो लोंजायो खिन्थु फिनाय होनोबा जोङो बेखौ खौ ओ मास मोनसे मोननै बिदिनो बोसोरसे आजिखालि नोङो नै बोसोर गाहामसिम दोनबाय आरो
आं मोनलोंनाया मोनलोंनाया मोनलोंबाय आङो बानायनायखौ आं बानायनानै लोंफेराखै दिनैसिमाव लोंनो गोथाव मोनो आरो आं गोदै मोनो माइब्रा नि जौ बि दैैखौहाय ओरैनोथ' माने खोथा बेफोरनि बोथ' बानायो सेम सेम बानायो नामा ना बेना एसे आलादा
अ माथा माथायाबो बेबादिनो बानायो खिन्थु माथाखौहाय ओ एमावखौ बुरजा होयो आरो बिदिनो माइब्राया माइब्रा फिनायाव जेरै थाइसे थाइनै होयो बिदिनो बै माथानियाव ओ बुरजा होयो आरो बे बुरजा होना एमाव एमाव थाइथामसो होनाय बै माथानि जौआ बेयो हरनैसो बेजोंनो लोंजायो ओमफ्राय जेब्ला एम औ जेब्ला औ औ रागा खरासिन जायो बेखौबो गोदै जाया खाब्रांब्रां गोदैबो जायो ओमफ्राय गोदै जायोबाबो बेयो एसे माबा दङ आरो आलादा बेनि माबाया रसा
उम
ओरैनोथ' जौ बिदैखौहाय गोदोनि दिनावहाय ओ खुरैयाव ओ बिदिनो न'खर न'खर सावरि जौ बिदैजों जालायो होननाय खोनायोमोन आं आदा
नंगौ नंगौ नंगौ औ बिदिनो ओ माबा मोनसे सावरिफोर लिङोबा अबेबा न'खरा दा बेवहाय गामिनि गासैखौबो ओ लेंखांजोबनानै सावरि बिगोमा न'खरा लेंखांजोबनानै इदिनो खामानि मावहैयोमोन। ओ खामानि माव खांनानै बिदिनो जौ दाबखा थाइसे होयोमोन आरो।
औ
उम
गेजेराव
औ गेजेराव होयोमोन ओ गेजेराव से सेबलायनानै लोङोमोन आरो बेवहाय खुनु बेबादि खाजि थाजि जाग्रा आरि गोदोनि दिनाव गैयामोन आरो।
बेदद बानायनाय बेफोर
गैयामोन बिद दि गैयामोन जेबो बेदद थेदद खाजि आरि जाग्रा बिदि गैयामोन आरो। बे जौ दाबखा थि दाबखा थाइसेजोंनो गोजोनोमोन।
जौ दाबखाखौ बेफ्राव बाहायोमोन आरो गुबुन गुबुन हाबा बा बायदिसिना माबाफ्रावबो बाहायोमोन नामा दा
बाहायो बाहायो हा-हाबाफोरावबो बाहायो। ओ बिदिनो गोबां फोरबोफोर थायोना बर'फोरनाथ' ओ आरो गोबां खामानि थायो एफ्रावबो मानि जौ दाबखाखौ बाहायो आरो। गोथार जुलि दिनो न'खरफ्राव ओ फुजा आरिफोर होनाय दमासि दिनो आमथिसुवा बायदि बायदि फोरबोफ्रावबो बे जौफोरखौ बाहायोमोन आरो गोदो।
औ दाथ' नुनो मोनला गोदोनिजों दानिजों अनेक फाराग जाबाय
सोलायबाय सोलायबाय
खायसे खायसे गामियावथ' जौबो होनो मोनला
मोनला मोनला मोनला
दा जौ मोनो होनो मोनैया माखासे मोजांखौबो जादों बायदि नुहुरो ओमफ्राय खायसे खायसे जायो लोंग्रा बिसोरो मोनलोङाबा दुखु मोनो
उम नोंगौ नोंगौ ओ सोलाय नाया ओ जायनाखि जौ होयै बै जौ होयैयावबो मोजांबो दं ओमफ्राय फारसे फारसेथिं ओ जौ होयैयाव गाज्रिबो दङ
गाज्रिया माने गोसोआ बेखौ मोनलोङाबा जाय लोंग्रा बे गोसोआव दुखु मोननाय
औ औ औ ओरैनो नोगोर सह नोगोरजों बै टाउन एरियाजों ओमफ्राय गामि ओनसोलजों एसे आलादा जायोथ' उम दायो गामि ओनसोलाव बैखौ फोजोब थ'नाय जायाखै फ्रायनो
औ औ
टाउन ओनसोलाव सोलायबाय आरो जाय लोंग्रा बिसोरो गोसो फ्राव दुखु मोनो मोनलाङैफ्रा
दमासि बेखौ मा मा फोरबोआव बाहाय नाय जायो आरो दा जौ बिदैखौ फोरबोआव बाहायो नामा दमासि बैसागु
गासैबो गासै गासैबो फोरबोआवनो बर' ए बा गोदो बाहायबोदोंमोन खिन्थु समजों लोगोसे दायो सोलाय सोल' जाबोबाय बाहायलानो ओ अबेयावबा बबेयावबा
दमासियावथ' बाहायला नामा
दमासियावथ' बाहायनो नागिरला बैसागु औ फिथा सौराय जायो बिदिनो मोनसे नेमफोर फालियो आरो दमासियाव इदिनो नलेज सनाय नोंथाङाबो मिथिगौ ना? ओ बाख्रि औ बाख्रि लेरस'यो आरो बि बिफांफोरखौ बिदिनो माइ जिगाबजों खायो।
औ
बेबायदि दासिमाव जोंनिथिंजाय बे दमासिखौ फालिनाय जायो आरो।
फालिनायाथ' फा फालियो जोंनावबो नाथायबा आलादा आलादा गोदो आरो उमफाय नियम खान्थिफ्रा
औ औ उम ओ आदसा नोंथां दा जोङो सो औ दे दे। दे दे अ।